खुलु खुलुमबाय नोंथां खोनादों खोनादोंना? खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय औ। खोनादों ओ गिबियावनो नोंथांसिम फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे मागो दमासि मोनसे फोरबो बेनि सायाव आं सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो हागोन दे नोंथाङा सोंजायो।
औ औ दे मागो दमासिनि नोंथाङा ओ एसे मोजाङै बेखेवना होलाय।
ओ मागो दमासियाथ' जोंनि मोनसे जोंनि माने जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ आंगोनिबो आंगो मोनसे फोरबो। ओ बेजों ओ बर'फोरनि नि ओ जानाय लोंनायजों लोगोसे बर'फोरनि गोसो गोरबोआबो गोरोबफ्लेनाय दा जेरैबायदि जोङो बे माग मागो दमासिखौ जोङो ओ मागो दाननि सेथि खालारनि ओमफ्राय ओ फालिनाय जायो जोङो ओ मागोनि सेथि खालारनि सान से सिगाङाव जोङो ओ जोंनि न बांफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै लायो बिनि ओमफ्राय जोङो ओ जोङो मागोआव औ जानो थाखाय नआवनो जोंनिया गामि ओनसोलनालाय ओ नआवनो माब्रा जोसा बैफोरदि माइनिफ्राय ओ जोङो जा खालामनो थाखाय जोङो बैफोरखौ सोमनानै दोनो माइरंफोर खौ सोमनानै दोनो आरो बे माइरं जोंनो ओ ओ से खालारनि हराव सोमनानै दोननानै फुं ङाव माघो दाननि से खालारनि फुंयाव सोरां ससे ससेयावनो जोंनि बर नखरनि साफ्रोमबो बिमा माहारि आइजो फोरा ओ फिथा देयो बेनिफ्राय गथ' गथाय बा न'आव। थानाय‌ ओ लावखार बा न'नि ओ गासैबो बिदा फंबाय गासैबो ज जानानै जोङो मागो मागोनि ओ बेलागुर सावनाय जायो। ओ बेनिफ्राय बेलागुर साव खांनानै बयबो जयै ओ फिथाखौ फिथाखौ जालायो आरो बे बेफोरबायदिनो बे सान खालनि बयबो ओम साखोन सिखोनै थायो आरो गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै ओ जोङो गेदिरफोरा उन्दैखौ अनो। जा गदिरखौ अनो बाफोरबायदि अननाय होलायनाय जोङो बै सानखालि ओ गोग्गोयै जोंनि ओ जानाय आदारखौबो जानाय जायो जेरै ओ खायसे जानायफोरा बेफोरबायदिनो ना बेदर बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर मागो दानाव जायो आ बेनिफ्राइ खायसे ना बेदर जायैफोराबो बेफोरबायदिनो बै सानखालि जानाय आदारखौ एसे गोग्गोयै जानाय गोगोमै जानाय जायो। बेस ओ मागो ब मागो दानाव बयबो बिफोरबाय बिदिनो बाय बाहागि बोयो सासेया बैनाव बै सासेया बैनाव आलासि जालायलायो आरो बिदिनो बयबो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव गोरोबलायनानै थायो फिथा सौराइ रानज्लायो
नंगौ औ दा आं नों थांनायाव मोनसे सिथिं सोंनो सानबाय। दा नोंथाङा गोबां फिथा सौराय संनाय फोरमायदों नङा होमबा?
औ ओ।
दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा फिथाख खौ जानानै बांसिन मोजां मोनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन आंथ' मागोआव मागोआव फिथा खौ ओ बांसिनैनो आङो एन्थाब फिथाखौ मोजां मोन ए मोजां मोनो।
एनथाब
एन्थाब फिथा औ एन्थाब फिथा होनोब्ला मिथिगौ दा नोंथाङाबो
औ मिथिगौ ओ। दा बे एन्थाब फिथाखौ दा नोंनि मोजांसिन मोननाय फिथा नङा होनब्ला?
औ औ।
दा बे नों मोजां सिन मोननाय फिथाखौ नों थाङा माबायदियै माने माबायदि आदब खायदाजों माबायदियै बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन ओ एन्थाब फिथाखौ एन्थाब फिथाखौ बानायनो थाखाय जों गाहायै जोंनो माइरं नांग्रोगौ जायो बे माइरंआ जाबाय माइब्रा ओ बेयावहाय जे आथा थायो माइ ब्रा माइरंआव ओ बेजोंनो बेयो जायो जेरै जोङो माइब्राखौ ओ माइब्रा माइरंखौ सोमनानै बेखौ गुरै खालामनानै ओ मोजाङैनो दिंखि बा उवाल बे फोरबायदियाव ओ देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो बेखौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो बे अन गुन्दैखौनो ओ जोङो जोंनि जायखिजाया ओ फिथा खालामना हानाय जायखिजाया आगजुआव औ जोङो बे अन गुन्दैखौ इसे इसे होनानै आरो बेवहाय जोङो बिनि थावनायखौ थावनायखौ लाबोनो थाखाय जोङो बेवहाय सिबिं बा नालेंखरनि ओ नारेंखल बेफोरखौ जोङो ओ गुन्दै खालामनानै बेवहाय जोङो सिनि संख्रै जोङो जा रोखोमनि जानो गोसो जायो सिनिनिबा सिनि आरो संख्रिनि जानोबा संख्रिनि बेखौ ओ गोरोबहोनानै ओ बेखौ सावनाय जा जायो बेखौ एसे फिसा फिसा दाब्ला दाब्ला महरनि खालामनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो एन्थाब फि फिथाखौ जोंनि ओ न'आव खालामनाय जायो आरो बेखौनो आं जोबोर जानो मोजां मोनो।
औ। दा नोंथाङा जुदि आंनि सायाव बे मागो दमासि सिनि सायाव माबाफोर मिथिनो गोनां दङब्ला नोंथाङाबो सोंजागोन।
औ जागोन जागोन ओ मागो दमा सि होनोबाथ' जोंनि बर'फोरनिनो ओ मोनसे आंगो फोरबो नालाय बे फोरबोआ नोंसोर नोंथांमोननि थिंबो फालिनाय जायो नामा
औ जों औ औ जोंनि बर' समाजनि मोनसे से एंगार हायै मोनसे फोरबो नङा होनबा बे फोरबोखौ जोंनि ओनसोलावबो माने बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जोंनि बे जि खालि भेलागुर सावनाय नङा हब्ला बेलागुब सावनायनि मोनाबिलियाव थ' जोंनिया मोजाङैनो गोग्गोमै जानाय जाथारो दा जोंना अमा जाग्राया अमा जायो बोरमा जाग्राया बोरमा जायो
औ
बेफोरबायदिनो दाउ जाग्राया दाउ जायो गाव जाय खौ माने गावनि जानानै मोजांसिन मोनो बेखौनो माने बयबो ज' जालायनानै
औ जानांगौ बै बै समाव जानांगौ गिदिर गिदिर गोसो नायनानै जायो
औ औ नंगौ नंगौ गिदिर गिदिर होनोब्ला गिदिर गिदिरा माने बांसिन बुरजासिन मानसिनिबो राननो हानाय जाहैबाय आरो बिखि गोथावाबो थावसिनबाय औ बेनि थाखायनो खोनादों ना नोंथांआ हेल' खोनादों नोंथां आं जेबो खोनायाखिसै खोनादोंना? हेलौ खोनायाखै आंथ' जेबो खोनायाखिसै नोंथां